नोंथां औ ओ नोंथाङा मा खालामदों
औ नोंथाङा आंथ' ओरैनो जिरायनानैनो दंथ'यो।
नोंथांजों फांसे खथा रायज्लायदनासो हरनाय जादोंमोन नथाय राय रायज्लायजगोन
औ औ रायज्लायनो हागोन नोंथां।
औ ओ जोङो औवानि औवाजों जोङो मा मा आइ जों बानायनो हायो एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ औवाजों जोंना माबाजों बानायनो हायो होननानै बुङोब्लाथ' जों औवाजों गोबां रो नि आइजेंफोरखौ बानायनो हायो जेरैबाददिहाय जोङो औवा जों गावनि जिउनि बा गावनि जिउ खुंनायाव गोबां रोखोमनि आइजें आइलाबा मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैबायदिहाय जोङो गावनि जिउ खुंनायाव बा गावनि थाग्रा न' फुलि बानायनो थाखाय जोंनो औवाखौ जोबोरैनो गोनांथि नङा होमबा नोंथां? ओ जोंना गावनि न'खौहाय ओ न' बानायनो थाखाय बा गावनि न' बानायनानै लानो थाखाय थाखाय जोंनो गिबियावनो औवानि गोनांथिखौ जायो। बे औवाखौहाय जोङो नांगौ जखानि दाननानै बा नांगौ बिबांनि दाननानै लाबोनानैहाय बेखौहाय जोङो न' महर होनो थाखाय गोबां खामानि थाबावो। जेरैबायदिहाय जोङो ओ खुन्था बानायनो थाखाय जोङो नांगौ सखानि बेखौहाय दाननानै हास'नानैहाय जोङो बेखौहाय खुन्था महर होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो उखुम दैखांनो थाखायबो ओ खाथि फिसा फिसा जिरनानैहाय जोङो औ उखुम दैखांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। नोंथां बेफोरबायदिनो बेरा होनो थाखायबो जोंनो ओ फिसा फिसा खाथि जिरनानैहाय नांगौ जखानि बा नांगौ ओ नांगौ रोखोमनि जोङो दानानै लानानै बेखौहाय जोङो आरंजों खानानै ओ बेफोरबायदिनो इन्जुर होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि नांगौ जानाय आगजुफोर होननानै बुङोब्ला दाला सान्द्रि सेन खखा जेखाइ बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौहाय जोङो ओ हनानै जोङो बेफोरखौ दाला सान्द्रि आगजुफोरनि ओ महर होनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो आबाद मावनो थाखायबो जोंनो गिबियावनो औवाखौ नांग्रोगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे आबाद मावोब्ला जोङो बेरा होनानै बा बेरा दुमनानै दोनाब्ला जोंनि जा आबाद मावनाय बेफोरखौहाय ओ बोरमा मोसौफोराहाय जानानै खहा खालामगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बेखौहाय बेरा दुमथेनानै दोननायखौ नुनो मोनो। बे अनगायैबो जोंनो गोबां रोखोमनि खामानिफोरावहाय जोंनो हौवाखौ नांगौ जायो जेरैबायदिहाय जोंनो माइ हानोबा माइ खोथिया सरनो थाखायबो जोंनो गिबियावनो आरंखौ नांग्रोगौ जायो। बेनि उनावहाय जोङो माइखौहाय गायनो थाखाय लांनाय समावबो जोंनो बावखानि गोनांथि जायो बे बावखाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बा जोंनो भार खादानि गोनांथि जायो बे भार खादाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो गोबां खामानिफोरावहाय जोंनो ओ औवानि बाहायथिखौ गोबाङैनो बाहायनाय नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो औवाखौ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जाथि औवा थाइ औवा। बुरखा औवा बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन औवाफोरजोंहाय जों गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोरखौ मावनानै ओ जोंनि जिउ खुंनायावहाय मदद होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंनो जि लामनो थाखायबो मोनसे दान्दानि गोनांथि जायो। जाय दान्दाखौहाय जोङो औवाजोंनो बानायनानै लानो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो नुनो मोनबावो जे आथिखालावथ' गोबां सुबुंफोरानो बिल्डिं बा फाखानि न' बानायो नङा होमब्ला नोंथां?
नोंथां।
बे न'फोरखौबो बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो औवानि गोनांथिखौ जायो। बे औवाजोंसो जोङो। गोबां गिदिर गिदिर क्टाफोरबा बेफोरबायदिनो थालाय होनाय जिरादफोरखौहाय जोङो औवाजोंनो सुंथानानै लाखिनायखौ नुनो मोनो। बेनिअनगायै जोङो औवाफोरखौ गोबां गुबुन गुबुन खामानिफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जोङो आथिखालावथ' सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनो बहि कलम बा बेफोरबायदि बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन लेखा बिलाइफोरनि गोनांथिखौ जायो। जाय लेखा बिलाइफोरखौहाय जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो। आथिखालाव जोङो नुनो मोनो जे जोंनि गामि गफा ओनसोलफोरनिफ्राय औवा। हाय सुबैबा औवानि बिफांफोरखौहाय माखासे माखासे बायनानै दानफायनानैहाय बेखौ गिदिर गिदिर गारि बा ट्राक ट्रेक्टरफोरावहाय लांनानै गोबां गुबुन गुबुन जायगानिबा गिदिर गिदिर कलकारखाना बा दारिमिनफोरावहाय बेखौ मेसेङाव सोनानैहाय बिजाबनि मुं महर होनायबा बेखौहाय बहिफोरनि महर होनानै बेवहाय बिजाब सेबखांनायफोरखौ नुनो मोनोबा गोबां गिदिर गिदिर लिरगिरिफोरा हाय बिजाब लिरनायफोरखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंखौ औवा फोराहाय गोबाङैनो जोंखौ मदद होनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालाव जों नुनो मोनबावो जे जोंनि गामि ओनसोलफोरनिफ्राय लानानै गिदिर गिदिर सोहोरसिम। जोंनि जा औवानि बाहायथि बेफोरो जोबोरैनो गोबां गोजौ फारसे दावगोबोनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोंनि थाखाय औवायाबो जोबोरैनो गोनांथि होननानै आं आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावनो हागोन ना? जोंनि औवानि बाहायथिनि सोमोन्दै।
नोंथां। औवाखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो नोंथां। जेरैबायदि नों बुंलांबाय न'आव न'आव जोंनो थानो थाखाय न'खौ नांथारगौ नालाय बिदिनो जों फार्स्ट टाइमावनो जों औवाजोंनो न'खौ बानायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो दाथ' गोबाङानो पाखानि बानायो मानसिफोरा बिनि उनाव गोदोनि दिनाव बांसिनानो औवाजोंनो बानायजोबोमोन नोंथां। जोंनो आरो औवाजों जों गोबां रोखोमनि। बायदिसिना आइजें बानायनो हायो जेरैबायदि जोङो। सानद्रै दुबख्लि खिरखा दाला बेफोरखौ जोङो जेखाइ खबाय बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बानायनो हायो। आरो जोङो बिदिनो दाउ ओ जोबना दोननो एबा दाउग' होनोनो थाखाय जोङो ओ थन्द्रा एबा खादा बादायनो हायो नोंथां। बिदिनो जोङो औ जोङो बिदिनो गोबां माने खामानियाव बाहायनो हायो जेरैबायदि जोङो औवाखौ जोंनो थाखाय नांथारगौ जायो जोङो औवाखौ मा होनो सोरबा जुदि मानसि गामियाव सोरबा जुदि मानसि थैयोब्ला जोङो बे मानसिखौ सावनो थाखाय जोंनो औवाखौबो नांगौ जायो। आरो बिदिनो जोंनो औ जोङो ओ माने बिदिनो जोङो जेरैबायदि रायदों औवा दङ जे बे रायदों औवाजों जोङो ओ मा होनो जोङो मुरा बानायनो हायो बिदिनो आरो ओ औ स फाबो बानायनो हायो नोंथां ओ बिदिनो टेबोलफोरखौबो जोङो। ओ बिदिनो बानायनो हायो ओ आरो बि बिदिनो जोङो गोबां माबा बानायनो हायो मुवा बेसाद रोंबा जोङो गोबां खामानियावनो बाहायनो हायो औवाखौ आरो बिदिनो गोबां रोखोमनि फिसा फिसा ओ खाथि जिरनानै जोङो औवाजों बेगबो बानायनो हायो नोंथां आं गोबां नुबो बाय औ बिदिनो जोङो औवाखौ जोंनो थाखाय गोनांथार होननानै जों सानो बिदिनो जोङो औवाजों आरो ओ ओ आइजें दिहुननायल' नङा जोङो औवाखौ औवानि गाजाखौ जों जायो ओंख्रिबो जानो हायो जेरैबायदि जों औवा औवाखौ मैखि बानायना दोननानै जोङो नाजोंबो जानो हायो आरो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिजोंबो जों जानो हायो अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद माबा फेभरेट आरो बिदिनो ओ जोङो गोबां रोखोमनि औ जोङो ओ गोदोथ' जोंना बांद्राय मा होनो ओ बिदिनो ओ बैसांफोरबो गैयामोन नालाय जोङो बैसांबो। बानायना उन्दुयोमोन गोदो नुबोदों आङो आरो बिदिनो ओ औ दुब्लि फोथारफोरावबो खायसे खायसेया बांद्राय ओ गरमनि थाखाय जोङो ओ औवा सायाफोराव बिदिनो जोङो बैजों बारायनानै जना थानो हा हायो आरो जिहेथु जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ जोङो औवाखौ। ओ बिदिनो माइ माइफोरखौ जोङो गायखांब्ला मोसौफोर हाबनो हायै बसा जोङो बेरा बेरा दुंनानै जोङो ओ लाखिनो हायो एबा जोङो औवाजोंनो औवाजोंनो जोङो ओ बिबार बागान बानायोब्ला जोङो बेफोर बिबार बागान बिबारफोरखौ जोङो जोथोनै ओ लाखिनो थाखाय बोरमा मोसौ जायै बायसा जोङो ओ बेरा दुंनानै बिबारफोरखौबो जोङो जोबोद लाखिनो हायो बिदिनो जोङो बिबारफोरखौ जुदि समायना बिदि मान लानाय जुदि बिबार दङब्ला बेयाव जोङो ओ औवाजोंनो बेरा हेबनानै जोङो बेखौ बिबारफोरखौ मानला होनो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो औ गोबां रोखोमनि ओ जुदि माबा मोनसे जोंनो ओ ओ जोबोद बिफांफोरा जोबोद गोजौबा जेरैबायदि जोङो ओ थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइ हानो थाखाय जोंनो दान्दा नांगौ बे दान्दाखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ औ औवाखौ जोङो आरो ओ जों जिहेथु हिसान दायो ओ जोंनो बे सानावबो जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ जेरैबायदि जोङो इसान खुनथा बानायो आरो बिदि हिसाननिफ्राय आरो ओ बिदिनो बायदिसिना फिसा फिसा फिसा बिदिनो औवा नांगौ जायो आरो जोंनो औ औवाखौ लं-लंजोंनो आरो दंबावो जोंनो औवाखौ नांगौ जाथारो बिदिनो जोङो ओ गोबां खामानियाव जोंनो औवाखौ होयो नोंथां औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जायो आरो बिदिनो जोङो औ औवाफोरखौ जोङो जेरैबायदि हि दोनग्रा दान्दाबो बानायनो हायो बिदिनो आरो गोदोनि दिनाव आं नुबोदों जिहेथु जोङो काटनि ओ माबा बानायनो हायामोन नालाय आलना बानायनो हायामोन नालाय गोरिबफोरा बेजोंनो आलना बानायनानै सि दोनोमोन आरो जोबोद समायना जायोमोन माने जों आलनाबो बानायनो हायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोङो समायना समायना मुवा बेसाद औवाजों बानायनो हायो आरो नोंथां जोबोद माने औवाखौनो जोंनो थाखाय नांगौ नांगौ जायो आरो बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय नोंथां नोंजों औवानि सोमोन्दै रायज्लायना गोजोननाय थाबाय नोंथां दोनथांनोसै नामा बिदिब्ला औ